बाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
औ औ मा खालामगासिनो नोंथाङा
ओरैनो दंथ'यो नोंथां आं माने एसे माबा मानसिसो सानगासिनो आबाद मावनायनि बागै
दे बुंलाय नोंथां
माने जोंहाबो एसे हा दंमोन नालाय बे हाया ओरैनोससे गोलैसोना थाबाय थायो माने बेखौ फैगौ बोसोराव ओरैनो दोनस्लाय स्लाय एसे जुखाम आबाद सो मावनानैला सानदोंमोन
औ औ
नोंथांमोनाथ' जुखाम आबाद मावो दाना।
औ मावो नोंथां।
मोजां जाबाय दे होमबा नोंथां नोंथांनिफ्रायनो एसे आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लानोसै।
औ औ।
ओरैनो जुखामखौ मा समाव गायनाय जायो नोंथां? बा बोथोराव?
जुखामखौ नोंथां उम माइ हाखांनानै
औ।
सप्तासेसो थानानै गायजायो आरो ना। बा औ गोजां बोथोर समाव। मा मा दानाव गायो बेखौथ' आङो मोजाङै गोसोआव गैला। जायखि जाया माइ हाखांनानै। तासे उनावनो गायजायो आरोना बा बोरि हाब्लाथाय माइ हायैनि सिगांनो गायजायो।
अ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां जुखामा ओरैनो नो माबे मोनसे जोलैया मोजांसिन? ना बिदि जोलै थालाया?
जोलै दङ नोंथां जोंहा गायनाया गुर नाइन्टि नाइनमोन। गुरुर नाइनटि नाइन।
औ औ गिदिर गिदिरसिन जायो नामा बे नोंथां।
औ औ नोंथां गिदिर गोलाव जायो। फिथायाबो माने बेगरा। बेबो गिदिर गिदिर जायो।
ओरैनो बा बिगासोआव बेसेबांसो बेगर नांगौ नोंथां?
बा बिगासोआव पेकेटथामसो नांगोन नोंथां।
पेकेट थामसोना ओरैनो पेकेटाव बेसेबां किल' थायो?
केजि गरै थायो नोंथां।
ब्रै केजि ना फाय बेसेना बेसेबांसो लागोन थाय।
बेसेना नैजिब्रैजौ।
अ नैजिब्रै जौ ना अ। ओमफ्राय नोंथां बे जुखाम गायनो गोनांब्ला हाफोरखौ माबायदि एवग्रोनांगोन नोंथां।
अ नोंथां जुखाम गायनायनि सिगां गिबियावनो हालेवनानै लाग्रो सासे हालेवनानै लाग्रोनांगौ आरो ना नांगोलजों ट्रेक्टरनि नां गोल बा खान्सिजों
औ औ।
फ्राय गोबोर हासार होनांगौ। औ गोबोर हासार होनांगौ नोंथां।
गोबोर हासारखौ होनानै गोबोर हासारखौ मोजाङै फेनस्रानांगौ आरो ना गा जेन गासैयावबो। गोलैजोबो।
औ बे रासनाक-रासायनारिक मुलिफोरबो होनांगोन नामा नोंथां?
औ होनांगौ नोंथां। रासायनारिखौ गोबोरखो गोबोर हासारखौ सारस्रिनानै सानसे एवग्रोबावनांग गौ आरो ना नोंथां।
औ औ।
खांनायनि उनाव गोबोरखिजों हाजो मिक्स जायोना। नङा होनबा बेनिफ्राइ ओ जेरै सुफार तास दिउपि इउरिया लगायनानै सारो आर ना। गासै बाहायावबो सारनानै आरो खनसे हालेवबावो।
औ फाय नोंथां अ फाय बे ओंखाम बेगरखौ बे फोथारावनो दाइरेक्ट गायैखायो ना अबावबाया जावैग्रोनांगौ जायो जेनेबा।
मा होनदों नोंथां?
बे जुखामखौ, होनदों बे हालेवनो हायाव दाइरेक्ट गाय खायोना ना ओरैनो अबावबा जेन'बा खिलि होग्रोनानै उनावसो बेयाव गायस्लायहैफिनो नामा?
दायरेक्टनो गायखायो नोंथां।
दाइरेक्टनो गायखायो ना?
औ औ हाखौ मोजाङै एवग्लिनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनां लाग्रोनांगौ आरोना, बेनिफ्राय मान दिरुं बोनानै सिद्दा-सिदा गायनांगौ।
औ गायनायाथ' गरसे गरसेलसो गायो ना। अ बे गोजाना बेसेबां जानांगो?
गोजाना जिनै इन्सि गरै गरसे गायखांनायनि उनाव जिनै इन्सि-जिनै इन्सि दोननानै गरसे। बा आखाइजों सुयोबाथाय हातसे ।
औ बेनिफ्राय बे बेगरा बेसेबां? ओ दिन लायो जेनेबा सम लायो खिलियो हरनो थाखाय।
औ ओरैनो सप्तासे ।
सप्तायसेना बेनिफ्राय बे बेगरखौ। गायखांनायनि औ फाय बे बेगरखौ गायखांनायनि उनाव दाउफोर जानो नागिरोना नागिरा हा?
जानो नागिरो नोंथां, बै मा दाउ बुङो बेखौ ओ जों ओरैनोथ' मे बुंनायाव नेवलाय दाउ होननानै बुङो आर दाउ ना नोंथाङाथ' सिनायो जानांगौ?
आं ओ नुबाय खिन्थु आंजों माने गोरोबाखैबो जानो हागौ माने गोस आवगयला फाय बेखौ माबोरै होब-होबथानो हागोन नोंथां?
बेखौ होबथानायनि आदबा नोंथां, मानसियानो थांनानै नेना थाहैबाय थानांगौ आरोना, औ औ नेबाय थानांगौ।
बे दाउआथ' साननैसोमवावल'सो ओंखारोना।
औ साननि समावल' ओंखारो नोंथां, फुं सोरांस्लाब मोननि सान ओंखारबानो फैनानै जाफैयो आरो। मोनासे मोनासे सान हाबांनाय समाव
औ
समाव जायो आरोना, बाखि सानसौफु बा बेलासि समाव जाननो जाया बि
अ बे मोननै समाव आरो ना ।
औ फुङाव आरो मोनासि समावल' जायो‌। आरो मोनसे आदब दङो बे दाउखौ होखारनायनि ।
औ
बे आदबखौ खालामोब्लाथाय, डाइरेक्ट दाउआनो थैखायो आरो ना।
अ मा दं नोंथां ओरैनो?
ओरैनो ओंखाम ओंखाम ओंखामजो।
औ
कुरादन होननाय मोनसे मुलि दङ आं
अ मुलि आरो ना
औ औ ओंखामजों कुरादनखौजो सोमनानै मोजां गलायनानै जुखाम गायनाय जेखाय जे जायो माने
औ
बिथिंजाय सारना दोननांगौ आरोना ओंखामखौ ओंखामखौ सारना दोनोबा जानानै थैयो सो ना बबेयाव खारो मिथिया जायखि थैयोनो जांगौ जास आं आदबखौल' खोन्थादों दे नोंथां बेखौ नोंथाङा जेन मा आबाद मावोब्लाबो बे आदबखौ मावनो नाङा आरोना
अ माने मिथिंगायारि खहा जायो आरो। जोंनि दाउफोरा गोमालांनायनि लामा थायो।
औ औ
ओमफ्राय नोंथां बे बिफाङा देरनानै बेसेबां समनि उनाव फिथाइ थायहैनो जुरि जेनो
बिफाङा देरनानै मास मोननै बा मास मोननै खावसे सम नांगौ आरोना
औ ओमफ्राय बिफां फांसेयाव थाइबैसे फिथाइ थायो नोंथां
बिफां फांसेयाव थाइसेबो थायो बबावबा थाइनैबो थायो बांसिनानो थाइसे थाइसे थायो आरना नों
अ ओमफ्राय बे फिथाइया रान नो बेसेबां सम नांगोन थायनायनि उनाव राथारनो थाखाय
मास मोनसे सम नांगौ नोंथां। बा औ बा अखाबो गेजेर गेजेर अ खा हाबाय थाबाथाय मास मोनसेनि बाराबो लायो।
औ बेनिफ्राय नोथां बे जा जेनेबा खिलि हरनानै फिथाइ थायजासिम बिदिनो एम्फौफोर जानाय नि खामुफोर थायो नामा बिफांफोराव बा फिथाइफोरखौ
औ नोंथां ओम गोरलै एसे देरफुनाय समाव एम्फौ एम्फौ अरनो नागिरो आरोना एम्फौ अरोब्लाथाय
बे एम्फौआ जेनेबा बिलाइयाव अरोना ना गुदियावनो अरो
एम्फौआ नोंथां जेब्ला बिलाइ गोरलै ओंखार ओंखारां जायोना गोदान बे बिफांनिफ्राय बिलाइ गोरलै ओंखारनो नागिरनाय समाव
औ
बै बिलाइ गोरलैया गेजेराव हाबनानै अरो आरोना नोंथां।
ए माने बिलाइ गोरलै ओंखारनो नागिरनायखौ अरस'बाय थायो।
औ औ अरस'यो माने मा होनो बिलाइखौ गथा खालामो आरोना बि फांखौ देरनो हायि खालामो औ औ।
ओमफ्राय बेखौ होबथानायनि मा राहा दङ नोंथां?
मुलि होनांगौ नोंथां।
अ औ औ बेनिफ्राय दै होनायनिबो गोनांथि जायो नामा नोंथां बे माबायाव जुंखाम आबादाव?
औ दै होनांगौ नोंथां जेसेबां दै जेसेबां दै होनो हायो एसे। बां मोजां फिथाइया गेदेर गोलाव जायो आरोना।
आ
ओमफाय नोंथां बेखौ खाखांनायनि उनाव जेनेबा फिथाइखौ खाबाय खानानै नोंथांमोना गथायै फानो ना ना जिरनानै फानो नोंथांना
जोंनाव बिदिहायथ' गथायै बाया नोंथां
अ।
जोंनाव जिरनांगौ आरोना फिथाइखौ जिरनानै मोजाङै फोराननांगौ ।
औ।
जोंना बेफारि फैखायो न'वावनि न'निफ्रायनो लांनो बिथांमोना रानदों ना रानाखै सुनो थाखाय
औ अ रानथारनायखौ लाङो आरोना
औ नोंथां रानथारनायखौसो लाङो
बिदिथ' सावनानै फाना नामा नोंथांमोनाव जेनेबा हाथाय बाजारफोरावदि सम सम बिदिनो सावनानै फाननाय नुयोना थाइसे थाइसे
जोंनाव बिदिहाय फाना नोंथां जोंनाव एसे ओरै खाथियावहायबो हाथाइ बाजार। गैया नालाय एसे जोंनाव थांनांगौ अब्लाथाय बरपेटा रडसिम थांनांगौ
अ बिदि फाननो हायोबा थ' माने जोबोर मुलाम्फा थागोन जेनेबा थाइसेयावनो जोंथ' सावनानै बायना जायोबाथ' नैजि थामजि राङा लागै होनानै जानांगौ जायो जुंखाम थाइसेखौ
जोंहा ओरैनो जिरख'नानै फ्ला फानोब्लाथ' नैजि थामजि रां मोननो थाङा
औ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जुंखाम बायनायनि आदबखौ आंनो फोरमायना होनायनि। थाखाय।
औ नोंथां।
बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै ना नोंथां
औ दे नोंथां।
औ।